हो
औ नोंथाङा खोनादों ना
औ नोंथां खोनाबायना नोंथाङाबो
औ-औ नोंथां खोनादों
ओ गिबियावनो बेलासे समनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय
औ नोंथांनिसिमबो
आङो नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन ओ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ दे बिदिब्ला जोङो ओ गामियारि हान्था मेलानि जि हाल - साल बेनि आयदाखौ लानानै एसे सावरायलायनि नामा थां
औ जागोन नोंथां
ओ बिदिब्ला जि औ-औ-औ
औ नोंथां जोङो गामियारि हान्था ओ औ गामियारि हान्था -मेला होननानै बुङोबा जोंङो गामि ओनसोलाव जोङो माबायदि थांलाय -फैलाय राहा दङना बैफोरबायदि जों ओ मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम जोङो थांलाय फैलाय खालामनो हानाय ओ थांलाय -फैलाय खालामनायखौनो हान्था- मेला होननानै बुङो बेबायदिनो ओ जोङो ओं गुबुन-गुबुन जायगाफोराव बा गुबुन-गुबुन टाउन सहरफोराव जोङो थांलाय फैलाय खालामनाय बायदिनो जोंनि गामियारियावबो जोङो गामियावबो जोङो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम थांलाय - फैलाय खालामनाय ओ जोङो बे फोरनो दङ नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो थांलाय फैलाय खालामनाय होननानै बुङोबा गुबुन-गुबुन ओ हाबाफोरखौ लानानै जोङो थांलाय- फैलाय खालामनाय बा गुबुन-गुबुन खामानिनि थायाव बा मोनसे थांखि लानानै जोङो थांलाय फैलाय खालामनायखौ मख'नो हायो बिनिनो गेजेराव जोंहा ओ माखासे हे ओ गोदोनि आरो दानि गोबां फारागखौ नुनो मोनो जोङो गोद दो गोदायनिफ्राय लानानै ला सावरायोबा जोङो गोदो गोदायनिफ्राय जोङो मा होनना बुङो हान्था मेला राहाया जोंहा गोबां गाज्रिमोन मानो होननानै बुङोबा गोदो गोदाय जोंनि ओ लामाफोरा जों हाग्रा बंग्रा जोङो बेखौ मिथिनो मोनोमोन जेरैहाय जोङो गोदो गोदाय मा ओ गाबा गावनि जोंनि जानाय आद जानाय आदार बा जोंनि थांना था हानाय राहाखौ नागिरथिंनानै जोङो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जोङो गोबां होनाय बा संसार जानाय ना ओ बेबायदिनो थाजिर नङैखौ जोङो मिथिबोनो मोनदों जेरैहाय बै जायगाफोराव गोदान जायगा हिसाबै जोङो बेयाव ओ लामाफोरा जोंहा मोजां नङामोन जेरैहाय हाग्रा बंग्रा आरो बेबायदिनो ओ माखासे दंफांफोरनि रोदा दंफांफोरनि जोंहा दानफायनाय थालांनाय मुरा बेफोरबायदि दिनो हारां हाथांमोन आरो आरो बेबायदिनो अखानि समाव जोंहा हाब्रु ब्ले ब्लेना आरो बेब बायदिनो जोंहा माखासे मोजां गारि मटरबो गैयामोन नालाय बे समाव जोङो लामाखौ बारा गोसो होआ मोन आरो बेबायदिनो थाबायनो आनथाल' जोङो फिसा फिसा जेरैहाय जोङो ओ जुनारफोरा थाबायग्रा जेरै एन्जरफोरनि देर बा माखासे जुनार फोरनि देरफोर बायदिनो ओ जोंहा मानसिनि बायदि मान सिना जोंहा एसे गुवारसिन जायोमोन आरो बेबायदिनो लें लें लामा मोन आरो गोदो गोदाय जोंहा हादान बायदि जेनै जों जायखौ हादान होननानै बुङोना आथिखालावबो दङ बे हा गोदान एबा हादान होननाय नेमखान्थिया। थिग बेबायदिनो गोदोनि ओ थांलाय फैलाय राहायाबो बेबायदिनोमोन आरो। बेबायदिनो माखासे समाव जोङो ओ जौगाबो बोनानै जोंहा मा होन्ना बुङो ओ जेब्लानाखि जोङो साखा दिरुननो रोंदोंमोन दंफांनि बे समावबो जोंहा बेबायदि जाबोदोंमोन जेन' ओ खालि ओ दंफांनि साखायाल' ग्रोब हाबजानाय बेबायदिनो मोननै लिग सिरा बायदि ला थायोमोन आरो बेबायदिनो ओ बेयाव हाग्रा दुंफबनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो बे बेबायदिनो जोङो ओ बांद्राय बेबायदि फोसाबनानै लानांगौ बेफोरखौ जोङो बारा मिथियामोन खोब हाग्रा खौ एसे एवनानै जोङो ओ लांदां खालामोन आरो बेबादिनो बबेबा दखान बा बबेबा हाथायफोराव थाङोबा जोङो बेबायदिनो लेवार बालायनाय ना बेफोरबायदि जायोमोन आरो आरो बेबायदिनो हाब्रु फुद्रुन फु फुदलान जेन'बा जोंनो नांगौ समाव अखा हायोबा सेन्देलखौनो खुनानै आखायाव लानो गोनां बेफोरबाय बिदि जायोमोन आरो। बिनि इसे उनावबो जोङो बेफोरबायदि हालोदखौनो जोङो नुबोनो मोनदों। जेरैहाय माखासे ओ जोंहा जौगानाय गामि ओनसोलफोरावल' जोङो ओ बै समाव मा होनना बुङो फाखानि जोंहा लामा दङमोन नाथाय ओ माखासे सिं गामि गोथौ ओनसोलाव जोङो फाखानि लामाखौ जोङो नुनो मोनथ'याखैमोन बे स समावबो बे एखे थासारियानो जादों जोङो लामाखौ जोङो राइजोयै ओंखारनानै जोङो खदालजों जावनानै खोनानै लादोंब्लाबो जोंहा बैफोरबायदि फाखानि बा अन्थाइनि सुबिदा गैयामोन आरो बेयाव मा जा जोंहा माखासे ओ ओ बे समाव जोंहा ओ मोसौ गारिनि होनाय हुदा दंसैमोन बे बायदिनो मोसौ गारि होनायजों जोंहा माखासे लामाफोरा हाब्रु जायोमोन आरो खोगोदान लामाखाय बा हाजों ल' खोनायखाय जोङो ओ अखा हायोबा सुस्रानाय आरो बेबायदिनो गोथौ गोथौ लिग सिरा जानाय आरो हाब्रु जानाय बेफोरबायदि नुबोनो मोनो मोन आरो। बेबायदिनो जोंनि गोदोनि जोंहा हान्था मेला राहाया जोबोद गाज्रिमोन आरो बेबायदिनो जोंनि माखासे ओ जौगानाय गैयिनि थाखाय जोंहा ओ गामि गोथौ ओनसोलाव जोङो मा होननानै बुङो माखासे मोजां लामाखौ मोननो हायामोन। बेबायदिनो फरायसाफोराबो जोंहा फरायसालियाव थांनो गोनां जायोबा बेबायदिनो मोजां गोसो बा मोजां ओ साखोन सि खोनै जोङो थांनो हानायखौ जोङो नुनो मोनामोन। मानो होननानै बुङोबा जोंहा लामाफोरा मोजां नङामोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि फरायसालिफोराबो गो जान गोजान जायगायावमोन बिनि थाखाय जोङो गोजान गोजान थांनांगौजों लोगोसे आरो माखा खासे लामाफोरनि बा हान्थामेला राहाया मोजां नङैनि थाखाय बिनि था खाय जोंहा ओ फरायनाय बिथिङाबो खममोन आरो गोग्लैसोनायमोन बि नि उनाव लासै लासै जोङो जौगा बोनाय जों लोगोसे जोङो माखासे मोजां लामा बानायनाय बा जोङो रायजोयैनो सानखां नानै जोङो ओ बेबायदिनो गारिफोरजों बा माखासे जोंनो हेफाजाब होलायनानै जोङो दैमा गाथोननिफ्राय जोंङो अन थाइ रोगा लायनानै लामा खोबोनाय बे मोनसे समा फैदों बिनि फ्राय जोङो एसे ओ जौगानायाव बो सफैदों बिनि उनाव जौगायै जौगायै जौगानानै जोंहा माखासे ओ सखारनिफ्राय जोङो मा होननानै बुङो ओ बेबायदिनो सरब बा जोङो मा होनना बुङो फाखानि सरक ना बेफोरबायदिनो सुबिदा मोनबोदों आरो बेनि उनाव जोङो माखासे गारि मथर ओंखारनायजों लोगोसे बा जोङो थांलाय फैलाय हान्था मेला राहा बा जोङो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम आथिंजों थाबायलासे थांनो हानाय जेरैहाय गारि मथर बा साइकेलफोरजों थ थांनो हानाय बेबायदि मोनसे समाज सफैदों आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनि हान्था मेलाखौ जोङो मख'नो हायो नोंथाङाबो नोंथांमोननि नोंथांनि बायदिब्ला ओ हान्था मेलानि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां ओ दा आंबो उन्दैनिफ्रायनो आं गामियावनो जोनोम जानायमोन आरो उन्दैनिफ्राय ओंखायनो गामि ओनसोलावनो आं थानानै देरबोदों ओ दिनै बे समसिम आं गामि ओनसोलावनो दङ ओ बे लेखायै गामियारि हान्थामेलानि राहा होननानै बुङोब्ला जोङो नोंथाङा गिबियाव बुंलांनाय बायदिनो आगोलनि दिनाव जेरैहाय जोंनि गामिनि लामा सामा बायदिसिना ओ फोर फोसाबजानाय नङामोन एबा जों हाब्रु दै ब्रुयै जोङो जायखिजाया फरायसालि बा बाजार बायदिसिना आलासि उलासि जानो थांनायफोराव जोङो ओ बेबायदियै मोजाङै दानि दिननि ओ फाखा लामाफोरबायदि जोङो नो हाबोआखैमोन आरो बेनि समावबो आं बेखौनो मोन जे गोबां ओ माने जों गामि ओनसोलाव आगोलनिख्रुइबो गोबांखिनि सोलाय सोलाय खौ जों गोबाङानो नुबोआखै खायसे खायसे गामि ओनसोलफोराव खायसे माने लामाफोरा फाखा जादोंब्लाबो गोबां आरोबाव सोलायबावनो दं होननानै आं सानो आरो नोंथां नङा होमबा।
औ नोंथां।
दिनै ओ मोनसे समाव माने गामि ओनसोलाव मानसिफोरा जोबोद दुखु जारला सहायबोनांदों हान्था मेलानि थाखाय थाखायनो जेरैहाय नोङो गामि ओनसोलाव जुदि सोरबाफोर गोब्राब बेमार लोमजायोब्ला जोङो बेफोरखौ ओ ओ बा बेरामिखौ जोङो मेडिकेल लांनो थाखाय गामि ओनसोलाव हयथ' खायसे गामियाव दिनैबो दङ खायसे गामिफोराव एम्बुलेन्स हाबनायनि जेबो राहा लामा गैया दा आरो दैज्लां बोथोर हिसाबै ओय माने ओ जोबोर ओ गाज्रि रोखोमनि जि लामा बे लामाखौ फोरखौ जों नुनो मोनो जाहोनाव जोंनि फरायसालियाव थानाय फरायसुला फरायसुलि ओ उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव बिथांमोनाबो माने जोबोर खस्थ' जानांदों दिनै ओ साइकेलजों थाङोब्लाबो माने लामा ससेयाव लामा गाज्रिनि थाखाय साइकेलनिफ्राय ओंखारनानै साइकेलखौ नारनानै थांनो गोनां जानायखौ जों नुनो मोनबोदों नोंथां आ आरो आथिखाल आथिखालनि दिनाव ओ सोरखाराबो गोबांखिनि बेबायदि माने गाज्रि लामाखौ फोरखौ फोसाबनायनि थांखि लादों बियो जोबोदखिनि बाख्नायजाथाव आरो ओ बिथांमोनाबो दिनैसिमबो माने गासैबो लामाफोरखौनो फोसाबजोबनो हायाखै बेखौ जों नुहुरो आरो नोंथां नङा होनबा ओ दिनै ओ दा आं समाव बेखौबो मख'नांगोन जाय समाव माने जों उन्दैमोन बै समावथ' माने जोबोर माने गाज्रिखौ जों नुयोमोन आरो जोंनि हाल सालखौ जेराव आं गावनो बुंनो हायो आं जुदि फरायसालियाव थाङोमोन अ अब्ला बै समाव माने लामाया ओरैबायसा गाज्रिमोन माने जोङो माने लामाजों थांनाय आरो दुब्लिजों थांनाय माने एखे रोखोमनि बादि बादि मोन नाथाइ दिनैनि दिनाव एसे सोलायनायखौ जों नुनो मोनबोदों ओ आरो बिदिनो सोलायबावदों नोंथांबा सोलायबावगोनखौ आसा खालामबाय नोंथाङा नङा होनबा ओ दा आङो दा नोंथांनियाव ओ बेखौनो ओ मोनसे सोंथि खालामनो नागिरदों जे आथिखालनि जि गामियारि ओनसोलनि हान्थ मेलानि राहा ओ बेनि सायाव नोंथाङा गुवारै फोरमायबाय ओ बियो गासैबो सैथो होननानै आं सानो आरो लोगोसेनो जि बाय सा जोंनि दा गामि ओनसोलनि ओ हान्थाामेलानि राहा बेयो दा सोलिथायाइ मुगायाव जेरैहाय दङ बेनिफ्राय आरो साबजावना हा साबजावना हाबथावना बा हामथावना बिदि जाबावनांगौ होननानै नोंथाङा सानो नामा जेन'बा
औ नोंथां जोङो आथिखालाव जोङो गासैबो गामि जोंनि ओनसोलफोरा लासै लासै जौगालांगासिनो दं नङा हबा नोंथां बिनि थाखाय जोङो ओ माखासे बेबायदिनो माखासे मा होनना बुङो जौगानायजों लोगोसे जोंनि दिहुनथाइफोराबो बांलांदों आरो जोंनि गोनांथियाबो बांलांदों बिनि थाखाय जोङो माखासे गिदिर गिदिर जोंहा माखासे ओ फिसायैब्लाबो जोङो माखासे मा होनना बुङो माखासे दिहुनथाइफोर जोङो दिहुन नो नायो जेरैहाय साहा बिलाइफोरनि औ साहा बिलाइफोरनि आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन गय बायदिसिना बा माखासे जोङो मा होननानै बुङो आबादफोरनि जोङो दिहुनथाइ बेखौ दिहुननो थांगासिनो दङ बेनि थाखायनो जोङो गामि ओनसोलाव जोंनो थांलाय फैलाय हान्था मेलाखौ जोंनो नांगौ आरो बेबायदिनो बे लामाया जोंहा मोजां जानांगौ अब्लासो माखासे बेफार फालांगियाबो मोजां जायो बेफार फालांगि आरो हान्था मेला राहा जोंहा मा होनना बुङो गोथौ सोमोन्दो दं मानो होननानै बुङोबा बेफार फालांगि खालामनायाव जोंहा हान था मेला राहानि जोबोर गोनांथार बेनिखायनो जोंनि गामि ओनसोलनि लामायाबो नांगौसेबां अर्थायनि जानो नांगौ आरो गामि ओनसोलनिबा साफ्रोम मोनफ्रोमबो गामिफोराव बेखौ नोजोर होनांगौ जेन' लामाया जाहाथे बे उनफोरावबो फुवारनानै फुवारनो हायो बैफोरखौ नोजोर बोनानै न'फोरखौ लामानि साखाथियाव गिदिर बिफांफोरखौ जोङो लामानि साखाथियाव बेफोरखौ गायनो नाङा आरो मानो होननानै बुङोबा जोंहा लामाखौ फुवारनो हायोबा मोजां नङा होमबा नोंथां नंगौना नोंथां
औ औ नंगौ
औ
दा नोंथांजों जिखिनि जोंनि गामियारि ओनसोलनि हान्थामेलानि राहानि बागै सावरायबाय नोंथांजों सावरायनानै थारैनो गोजोननाय मोनदों नोंथाङा आंनो गुवारै फोरमायनानै होबाय जि जोंनि गामि ओनसोलनि हान्थामेलानि राहा बियो आरो जुदि साबसिनै जुदि फोसाबजाबो फोसाबजायोब्ला बेयो जोबोदखिनि मोजां जाबावगोन बेखौ नोंथाङा आंनो फोरमाय फोरमायबाय लोगोसेनो नोंथांनि जि गाव फोरमायखौ आङो मोनथिनानै जोबोदखिनि गोजोननाय मोनदों ‌आरो दिनैनि बे जोंनि बिजि आयदा लानानै सावरायनाय बे आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा नोंथां!
औ जागोन नोंथां।
नोंथांजों सावरायनोमोन औ औ औ औ मोजां नोंथांजों सावरायनाबो मोजां मोन दों आरो उननि बेलायाव जुदि नोंथांखौ लोगो लोगो मोनोब्ला आरोबाव मायाबा मोनसे आयदानि आयदाखौ लानानै सावरायनो मोनबावो होननानै नोंथांनिसिम मि जिंथिनाय थाबाय आरो
औ औ नोंथां जागोन दे
दे बिदिब्ला नोंथां
औ